ओ
औ औ खोनादों।
ओ नोंथाङा दा मा मावगासिनो दं?
आङो दा जेबो मावाखै आं दा फ्रियैनो दङ।
आचसा जाखांबायना फुंनिखौ
औ जाखांबाय।
ओ माजों जादोंमोन?
जानाया ओरैनोथ' जेबो गैया बुट एवनायसो जादोंमोन।
अ आं नोंथांजों माखासे मिथिंगायारि मुवा माने बेसादफोरनि सायाव लानानै रायलायनो नागिरदोंमोन रायलायनो हा
औ औ औ रायलायनो हागोन रायलायनो हागोन‌।
अ नोंथां होमबा आंनो जागायग्रोनोसै खोमा अ
औ दे बुं।
माने बिफां लाइफांङाव मोननाय अ ओ सरि मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जों मा मा मुवा बेसाद बानायनो हायो आरो बै आं खोन्थाहरसै माने बिफां लाइफाङाव मोननाय ओ बिफां लाइफांनिफ्राय मा मा मुलाम्फा मोनो आरोना। औ आं बेखौ खोन्थाहरसिनो जिहेथु जोंहा मिथिंगायाव जोबनो गैयै ओ माने बिफां लाइफां दङ। लाख लाख खौथि खौथि बिफां लाइफां दं।
औ जोङो बिफोरनिफ्राय उम उम।
ओ माने बिफां लाइफाङावबो ओरैबायदि ओ जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन ओ बिफांखौ मोनो आरो बैफोरनि आखुथाइफ्रा गुबुन गुबुन।
औ।
माखासे बिफांलाय औ खोनादों।
उम खोनादों दे बुं आं खोनासैनो।
औ माखासे बिफां लाइफांखौ जोङो ओ लैथो लैथोमानि सेर सेरावबो नुनो मोनो। बैफोरो माने मानि थाखाय थायो होनोब्ला बेफोर बिफां लाइफाङा जिहेथु बोरि मायाव थानायनो जेब्ला दै बाना जायोना बैफोरनि माने दै दोहौखौ माने लाखिनो थाखाय बैयो थायो आरो ना। बिदि आरोना आरो जिहेथु ओ अरनबारियाव मोनग्रा गोबां बिफां लाइफां बैफोरनिफ्राय जोङो ओ फिथाइ सामथाइखौ मोनो। जाय बिफां लाइफांखौ जोङो ओ माने गायनो हाया बा आ मोननो था थाङा बैफोरनिफ्राय जोङो बेसेन गोसा फिथाइ सामथाइफोरखौ मोननो हायो। आरो माखासे बिफां बिफां लाइफांखौं जोङो माने गोबां ओ सुबुंनि गोनां खामानिफोर मावनायाव बाहायनाय जायो जेरै ओ बिफां मोनसेखौ लाबोनानै जोङो दारिमिनाव बै बिफांखौ मोनसे मेसिनाव सोनाय ओरैबायदि गोबायाव सैख'योदि माने गल गय सौ सै गोबा खालामो आरोना बै बाथोम मोननाय बिगुरखौ जोङो मा मोनसे प्रसेसनि गेजेरजों फ्लाइबट होननायखौ बानायो आरो जाय जाय फ्लाइबर्डआ गोबबां खामानियाव जोंखौ माने हेफाजाब खालामो। जेरै न' लुनायफ्राव दर्जा खोरखि।
दरजा खिरखि बिदिनो औ आलना फालें गासिबो जोङो बे। बिफां नि माबाजोंनो बानायनो हायो आरो।
औ जा फ्लाइबड दंना बैजोंनो बानायो आरो ना बिदि।
आरो जोङो बेफोरखौ। औ दरजा खिरखि बा बाथामफोर न'नि बाथामफोर। बेफोराव बाहायनाय नुयो आरो आरो जोङो माबा। मिस माबा मिथिंगानि बाथ्रा बुङो बा जोङो फिफां लाइफांनिफ्राय जोङो बांसिनानो। जोंनि थांनानै थानो थाखाय बे अक्सिजेन गेस बेखौ मोननाय जायो आरो। आरो अबेबा अबेबा फिफां जेन'बा साल फि फां सिगुन बिफां बेफोरथ' जेन'बा। न'नि बिदिनो बाथाम बानायनाय बायदिसिना बानायनाय बेफोराव। गोबां मोजां आरो ना माने खोनानो मोनदों साल फिफाङा माने। गोरा जायो न' न' लुनाय। फोराव औ न' लुनायफोराव बेफोरखौ। बाथाम आरि होयोबा गोबाव समहालागै जोरनानै थायो आरोना। औ बिदिनो अबेबा अबेबा फिफां दंनो जेरै ओ फिफां लायै फिफां अबेबा अबेबा नोङो बिफांखौ नोङो न'नि थाखाय बाहायोबा। थाब एम्फौ सुयो थाब गुन जायो।
साल फिफाङा मा जायो दै मोनोबा गोरासिनसो जायो होनो।
औ औ जोङो साल बिफांखौ ओं औ औ। आरो खोनानो मोनदों जोङो सन्दन फिफां होननाय चन्दन फिफाङाथ' खोनानायाव गोबबां दाम। आरो बिनि खाालारा गोजा खालारनि जायो आरोना।
औ सन्दना मोननै रोखोमनि थायो माने गोजा खालार आरो।
औ गोजा आरो गुफुर कालारनि थायो।
औ गुफुरखो जिहेथु गोजा गोजा कालारनि सन्दन दंफां। बियो बेसेन गोसा। जानायनि मोनसे जाहोनानो जाहैबाय जों बेखौ माने मोननो थांला आरो। ओ जों बेखौ गायनोबो हाखाया आरो गायनोबो जोंनाव।
आरो बेखौ गायबाबो गोबां औ बोसोर बोसोर नांगौ जायो। बेयो देरनो थाखाय आरो।
थाखाय। खमैबाबो जि बोसोरावसो माने एसे। एसे फिसा माने महर लायो आरोना औ। बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय बानायनाय माखासे बुस्थुफोरा जाहैबाय जिहेथु बेसेन गोसा माने ओ जोबोद मोदोमफ्रु मोदोमग्रा सेनफोर जिहेथु मोदोमाव सारग्रा सेन माखासे साबोनफोर मोखाङाव फुनग्रा माने बरलिंफोर माखासे जितु धुपफोर बैफोरखौ माने बानाय जाया।
औ औ
आरो सन ओ सन्दन गोजायाबो आरो बेलेग खामानियाव बाहायबावो जिहेथु ओ बेलेग बेलेग जिहेथु दामग्रा हारिमुनो दामग्रा बुस्थुफोरखो बानायोमोन जोबोद बेसेन गोसा आरोना।
जेरै जोङो बेफोरबायदिजोंनो जेन'बा जोङो मिथिंगायाव थानाय आरो जोङो मिथिंगायाव थानाय बायदिसिना बिदिनो बिफां-लाइफांजोंनो ओ जोङो मुलिफोर बानायनाय नुयो जेन'बा हमना ला नोङो आयथिं बायनायाव माबाफोर जादोंबा जोङो बे हाग्रानि बेफोरबायदि मुलिफोरखौ खांला खांनानै जोङो आयथिंफोराव हमनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो हमनानै ला जोङो बे मिथिंगानि बे फिफां-लाइफांजोंनो जेन'बा माबाफोर जेन'बा लोमजानाय साजानाय जेन'बा जोङो ओ जेन'बा मा होनो उदै सानायफोराव जानायफोराव जोङो जेरै सुमफ्राम बिजौफोरखौ जायो माबानानै सिफ्लेनानै लोङो थिग बेबायदिनो गासिबो जेन'बा बेमारनि थाखाय मोनफा मोनफा मोनफा जोङो बे मिथिंगायावनो सोरजि जानाय बिलाइफोरजों बा बेफोरखौनो मोननानै जों फाहामनानैबो लानो हा यो आरोना
औ औ आरो आं माखासे दंफांफोरनि एगजामपोल लाबावनि ओ जिहेथु ओ मोनफ्रोम जायगायावनो मोननो थांग्रा बिफां सोमलि
औ औ
अदाल बैफोर दंफांखौ मा हाबायाव बाहायो बुङोब्ला जिहेथु जोंहा ओ अर फोजोंनायाव गोनां जानाय जिहेथु सलाय खाथि
औ
बै सलाय खाथिखौ बैफोर दंफांजोंनो बानायो आरोना माने बैफोर दंफाङा जोबोद रेजें ओ जोबोद माने थाब अर खामो आरो बेखायनो औ बेखायनो बैफोर दंफांजों माने सलाय खाथिखौ
बाहायनाय जायो आरोना बेबायदि बे बिफां माने बे बिफांजों।
औ बिफांखौ बानायो आरोना आरो जिहेथु ओ माखासे बिफांफोरखौ मा हाबायाव बाहायो होनोब्ला जोङो बिनिफ्राय ओ बहि, लेखा
औ लेखा बानायनायखौ जों नु-नुयो।
औ औ जिथु लेखा लेखा बुस्थुफोरखौ जोङो बिफां-लाइफांजोंनो बानायनाय जायो आरोना।
आरो जोङो बिफोरबायदिनो बे फिफां जोंनो जेरै थेला गारिफोर बायदिसिना रोगाग्रा बुस थु जेरै थेला जेरै माइ रोगाग्रा मैसो गारि बेफोरबायदिखौ जोङो बे बिफांनि इ माबाजोंनो बानायनायखौ नुयो आरो
औ ओ बिफांनि खामानिया बिदिनो बेल' नङा ओ जिहेथु बिफां थायोबा जोंहा ओ जोङो सायहा मोनो। जिरायनो थाखाय फिथाइ-सामथाय मोनो। बेनिफ्राय जोङो बन बन मोनो। आरो मोनसेबाव जिहेतु बिफाङा जिहेतु हाजो जायगायाव थायोब्ला बियो मा खामानि मायाव हेफाजाब होयो होनोब्ला जिहेथु हाजोनि हाफोरखौ माने अखा हायोब्ला बियो गोलैनो जोबोद माने औ चान्स थायो माने। बेखौ माने बिनि बिफां लाइफांनि रोदाफोरा जोबोद गोरायै माने हमथानानै लायो आरो जायनि थागोना जाहोनाव माने हा गिसि गानाय जाथाया माने जाया आरोना।
औ औ
माने बियो बिफां
एसे हमथानानै लाखियो आरोना बांसिनानो गिसि खानायाथ' गिसिखायो अब्लाबो एसे प्रटेकसन होयो आरोना।
जिहेतु हा गिसि गानाय होनोब्ला बियो मानि जाहोनाव जायो फ्राय माने बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय। बिफां लाइफां हाग्रा बंग्राफोरखौ दामफायनानै सावनानै बुथार
अखा हाबाय थानायनि जाउनावबो बेयो लाखिनो हायैनि जाउनाव जालाङो आरोना।
औ औ बेनो आरोना मेेन जाहोना बिफां लाइफांनि गोनांथिया।
ओरैनोथ' जों मिथिंगा नि नि खोथा बुङोबा जों बुंनानै फोजोबनो हाया। अनेक जोंहा मिथिंगानिफ्राय फिथाइ सामथाइ मोनजायो जेन'बा बिफां लाइफां बेनिफ्रायनो जोङो ओ जेन'बा बायदिसिना हमनानै ला थाइजौ खान्थाल गासिबो जोङो बेनिफ्रायनो ओ आदार हिसा बै जोङो जानानै मोनो आरोना।
औ औ आरो माखासे बिफां लाइफांनि ओ मोदोमखौ बाहायालासिनो माने मा बाहायो बिनि बिगुरखौबो बिगुर औ बिगुरखौसो बांसिन बाहायनाय जायो जाय बिगुरफ्रा माने मोदोमनाय दङ जों बेखौ संनाय खावनायफ्राव बाहायो। माखासे बिथिङावबो बिगुरखौसो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो आरोना गुबुन गुबुन जायगायाव।
औ
अब्ला जोंना समाबो जोब्बाय अब्ला दोनथ'लायनोसै नामा?
औ औ जागोन दे।
औ दे